नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिल इ जासि हरनाय जायो नोंथाङा मा खालामगासिन
आङो दायो
अ आं नोंथांजों जोंनि मागो दमासिनि बागै एसे रायलायनो सान।
अ अ हागोन दे नोंथां रायलायनो हागोन।
औ दा जोंनाहाय मागो एबा दमासि होननानै बुङोब्ला बेयो बर'फोरनि मोनसे गोदोनिफायनो सोलिबोबाय थानाय फालिबोबाय थानाय मोनसे फोर बो रंजाथाइफोरबो। दा बिखौ ओ आबाद गाहाय हारि बर'फोरनि बियो मोनसे आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो आरो नोंथां बियो माने मा जायो दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौ न'आव थिसनखांनायनि उनावनो माग खो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो दा बे फोरबोखौ पस्ताननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै सानथाम सानब्रैहालागै खु खुंनाय जायो। ओमफाय बे मोननै दाननि गेजेर समखौनो माने जोंना असमिया रावजोंबो दमाहि एबा दमासि बु बुंनाय जायो आरो ओमफाय दमाहि सोदोबा जोंनिया मा जादो दों ओ दमाहि सोदोबनिफ्राय बर'आव बे फोरबो मुङा दमासि फो फैदों आरो माने दमाहिनिफ्रायनो बेखौ जोङो बर' सोदोबावहाय दमासि हिसाबै बुंनाय जायो ओमफाय फारसेथिं मागो दानाव जानाय बे फोरबो। औ बर'फोरा बांसिनानो मागो होननानैसो बुंखायो दा नोंथाङाबोथ मिथिखागौ बर' हिसाबै बांसिनानो जोंना मागो होननासो बुंखायो ओमफाय मागो फोरबोआवहाय जोंना रंजा मोसानायनि सोलाय माने जानाय लोंनाय आयदायासो बांसिन जायो बेयावहाय जोंना बैसागु बे जोंना ओरैनो मोसानाय दामनाय देनाया बांसिन जायोमोन नालाय जोंना मागोआवहाय जोंना रंजानायानो जोंना मा जानाय लोंनायनियावसो आरो बांसिन। बे समाव मा खालामो बर'फोर राजो बर' रायजोआवहाय जोंना जौनि फुख्रि बा ओंखामनि आलि जेनेबा ओंखामनि आलि होनना बुङोबा बे गोबां बिबांनि ओ थोजासे ओंखाम बेदर बायदिसिना जानाय हारिफोरबो जायो बेनिफ्राय मा जायो जोंनाहाय न'खरावहाय सैमा लाइन लानजायमानि ओंखाम होननाय बाथ्राया माने खाबजाथाव आरो जोंना बे समाव बय मा जायो फिथा सिथाव एन्थाबफोर लारु सौराय जौ बेफोरबायदि बेदर बायदिसिना जानाय जायो आरो जों माने न'खरनि गासैबो रंजा बांजा आलासि फोर लेंहरलायनानै खौसेयै बेखौ जालायनाय जायो ओमफ्राय गामिफोरनि थेवबो लेंलाय लायनानै खौसे बेखौ जालायनाय रंजालायनाय जायो आरो जोंनाहाय। बिदिनो मा जायो पस्टारनि जोबथा सान एबा संक्रान्ति खालि बयनिबो न'खराव आइजोफोरा फिथा गुन्दै देनाय नुयो आरो खायफाया उवालाव देयो खायफाया गाहेन एबा दिंखि बाहायनाय जायो फ्राय गोदान संग्राय खादा आरो सान्द्रि गुुबुं बाहायना अन गुन्दैखौ देनानै फिथा सिथाव सावनो थियारि खालामनाय जायो। जायो आरो ओमफ्राय फिथानि थाखाय जोसा माइरं आरो सिथाव लारु लारुनि थाखाय माइब्रा माइरं बाहायनाय जायो। बे खायसे गामिफ्राव मा नुयो जोङो माइब्रा माइरंनि सबाय गोरान एवना गुन्दै देनानै बेखौनो सौराइ गोरान आरो सौरराय फिथर बानायो आरो ओमफ्राय माइब्रा माइरंनि सौग्राइ हमो एबा एवो ओमफ्राय हासुं फिथाबो बानायनाय जायो। ओमफ्राय संक्रान्ति खालि देनानै बे हरनिफ्रायनो फिथा सिथावखौ सावजेननाय जायो आरो ओफ्राय बेनिफ्राय मानसिफोरा खुगायाव होनाय आगोल मा खालाग्रोयो मो सनोसो जाहोग्रोनाय जायो आरो बेखौ ओमफ्राय जायनि मोसौखौ जाहोखांनायनि उनावसो मानसिफ्रा मोनजायो।
औ।
ओमफ्राय मानोना बोसोरनिनो सिगां गोदान आबाद फसलनि जाग्रा मुवा जाहोग्रोनाय जायो बेफोरनि अनगायैबो सिबिं सबाय दालि लगाय लथाय रुनानैबो मोसौनो जाहोनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेनि उनाव। गायबो मागोनि मुंनि बानायनाय जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोरखौ जेनेबा जों आनान गसायनोबो बोरैबाथावनो औ औ बावउनाय जायो ओमफ्राय आरो खायसे न'खरनि थैनाय मानसिफोरनि मुङैनो बो हरावनो बाउनाय जायो आरो मफ्राय बिनि अखानायै फुंनिफ्रायसो मा जायो मानसिफोरा बेफोर जाग्रा लोंग्रा मुवायाव माने आखाइ होयो माने खिदिफोर जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरखौ जाहैनो हमो आर ना बेफोरबायदि मोसौनो ओमफ्राय इसोरनो लोगोसे न'खरनि खायसे थैनायफोरजों बाव खांनायनि उनावहायसो जोंना मानसिफोरा जायो आरो मान बेखौ संनानै सिगांग्रो जानो मोना बेयो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान्थि खा आरो। बे मागोनि गिबि सानखालि न'खरनि बयबो दुगैस्रां दोबस्रां खालामनानै सान ओंखारनाय आगोलनो दैसा बिलोफोराव दुगैयो अर सायो दाउखा सिला नुनाय आ नो दुगैनाय नेम दंखायो जोंनाहाय। ओमफ्राय दुगैनायखौ दाउखा सिलाफ्रा नुबालायनो बादुला जायो होननानै जोंना बर' हारियाव फोथायनाय दङ आरो। औ मानिनाय जायो माने गोदोनिफ्रायनो बे फोथायबोबाय थानाय ओमफ्राय मागो दाननि बा मागो फोरबोनि खखाब मावगलायनाय गुसुआव दुगैनाय बेलागुरनि अर साइब्लायनो आ जिरा आरो नोरजियाफोरा राखाङो होननानै सानना लायो आरो फोथायनाय दोङो बर'फोरनि गेजेरावहाय। ओमफ्राय लोगोसेनो मागो फोरबोनि मुख'जाथाव मोनसे आयदियानो जाबाय बाख्रिनि सोरगिदिं उन्दुंआव गोबोरखि गोथां लेबसनो।
औ।
गोथांखौ लिरनाय जायो आरो ओमफ्राय बे हाबाखौबो मागो गिबि सान फुंबिलि सान ओंखारनाय आगोलावनो मावनाय जायो । ओमफ्राय बेबायदि खालामब्लालायनो बिमा मायनावआ बायजोआव ओंखारलाङा होनना होयो आरो बेफोर जोंनि बर'नि फोथायनाय मोनसे नंगौ नङा खौथ दा बुंनो हाला ओमफ्राय बे सान माने मा जायो बाख्रिनि मायावहाय अखाफोर दानसे आखाइ होनायनि नेम बर'फोरनाव गैया आरो। बे साननिफ्राय ओमफ्राय मागोनि गिबि सान फुंबिलियावहाय मा जायो दाउखा सिला नुनाय आगोलावनो फिथाइ थायग्रा बिफां लाइफांफोरावबो माइ जि गाब खासननायनिबो नेम बर'फोरनाव दङ औ बेबायादि खालामोब्ला लायनो फिथाइ थाय रोंयि बिफां लाइफांफोराबो फिथाइ थायो होनना फोथायोलाय बर'फोरा माने हारिमुआव फोथायनाय दं बिदि ओमफ्राय फिथाइ थाइ खाग्रा बिफांफोराबो बांसिन फिथाइ थायो होनना फोथायो आरो लोगोसेनो बाथ बाथौ धोरोमारि बर'फोराबो दाउला दाउ बोलि बावउनानै बाथौ गदियावहाय मागो फोरबोनि मुंथियै सिबन बावो ओमफ्राय गुबुन फारसे ब्रह्म धोरोमारि बर'फोराबो मागो फोरबो मुंथियै मागोआवहाय एबा मागो फुर्निमायावहाय हम सावनानै सिबिनाय जा जायो आरो। दाथ' आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांनिसिम नोंथाङाबो मायबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां।
औ आङो बर' हारिनि गेजेराव एम्फौ फिसिनानै नि बागै बुंनो सानदों।
बुंलांजागोन नोंथां होमबालाय नोंथाङा बुंलांदो।
औ जोंनि बे एम्फौ फिसिनायाहाय जों बर' हारि नि गेजेराव बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो फिसियो दाबो गामि फोरावहाय फिसिनायखौ नुनो मोनो होमबाबो सिगांनि बायदि जा फिसियोमोन दानि समाव एसे खम जानायखौ खौ नुनो मोनबाय।
बर' आइजोफोरा एम्फौ फिसिनाया जोबोद मेहेरगोनां आरो सोमोनांथाव। एम्फौ फिसिनाय आदब एबा हुदाफ्राव बर'फ्रा गोदो- गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरो दाबो सोलिगासिनो। दंआनो
औ -औ।
बर' आइजोफोरा एम्फौ फिसिनाया गावनो गाव फिसियोमोन बिसोरहा एम्फौ फिसिनाया सिख्रिनि बिदै दैनायनिफ्राय फिसा जानाय मोननाय आरो मोननाय एम्फौखौ जालि फिथोब थोबनाय बायदि आदब दं जेनेबा सिगां हाव जोंङो एम्फौखौ एम्फौखौ फिसा खालामनायनि सिगां मा खालामोमोन जोंङो एम्फौ फिथोबखौ बिजिजों खुन्दुंजों सुथाबनानै माला बायदि खालामनानै दोननो दोननाय जागोरोमोन। दिन्दां गोजौआव आलायनानै बिनि उनावहाय एम्फौ- एम्फौआ सिख्रि जानानै ओंखारगोन बे सिख्रि जानानै ओंखार नाय एम्फौखौ जोंङो जियाव बाहोनानै दोननाय जायोमोन जिखौ खाबथानानै बे बाहोनाय एम्फौआ बिदै दैगोन बे बिदै दैनायखौ जोङो जमा खालामनानै दोनगोन बे जमा खालामनानै दोननाय याव बिदैनिफ्राय बिदिनो साननै सानथामसोनि उनावहाय एम्फौ ओंखारगोन। बे एम्फौ ओंखारजेननायखौ जोङो सान्द्रि नङाबा संग्रायाव सिगां दोननाय जायो बे दोननायखौ बेनिफ्राय बिसोरो एम्फौ खौनो जाग्रा आदार हिसाबै इन्दि बिलाइखौ होनाय जायोमोन एम्फौ गोरलै ताइमावहाय । जोङो इन्दि बिलाइनि गोरलै गोरलै बिलाइखौ होनाय जायो। बिदिनो एम्फौआ देरै देरै गुस्लाय लांनानै जेब्ला गिदिर जागोन अब्ला बेखौ दान्दायाव सैनाय जायो।
बिनि उनाव सैखां सैनानै जेब्ला एम्फौआ मोनगोन बेखौहाय जोङो ओ खानानै ओ इन माबा ओ गाम्बारि बिलाइ नङाब्ला लोखोना बिलाइयाव फिथोब थोबहोनाय जायो एम्फौआ बे फिथोबखौ गावनो गाव गावनि खुदैजों ओ फिथोब बानायनानै थायो बेखौ साननै अबा सान थामनि उनाव खानाय जायो खाखांनायनि उनाव जों एम्फौखौ जिरनानै एम्फौनि एम्फौखौ बरननाय जायो आरो फिथोबखौ आलदा दोनो।
औ औ
खौ जोङो फाननानैबो गोबां जों बर' आइजोफ्रा रां आर्जिनायखौ नुनो मोनो सिगां समाव एम्फौ फि एम्फौखौ फानो आरो बे फिथोबखौहाय जोङो बेफोरखौहाय खुन्दुं बानायनाय जायो। जायोमोन आरो बे खुन्दुंखौ जोङो सिगाङाव
रुनानैहाय थावख्रिजों लुनाय जायोमोन। थावख्रिजों लुनानै ओमफ्राय थावख्रिजों
दे बुंलां
औ बे थावख्रिजों लुनानैहाय आखा। फाखाथारमोन बर' हिनजावफ्रा बिनिफ्राय मिथिंगानिफ्राय मोननाय खुन बायदिफोरजों ज' खालामनानै। खुन्दुं थुननानै बिसोरो जि दानानै गानोमोन। बिदिनो बर' हिनजावफोरा न'खराव। संसार जान संसार जानायावहाय बेफोरखौ फाननानैहाय। जेनेबा रां आरजियोमोन नखरखौ' खुङोमोन दानि दिनावबो बिदि फान नानैहाय न'खर खुंनायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे खुन्दुं बे खुन्दुं थुननाय लुनाय आदबा ओ- फिथोबखौ सानबा गाहामै दैयाव सो सोमनानै दोनो बिनि उनाव औवा खाथि सिथाबनानै द' स्नि नि सो गुन खाथि थोबनानै फुवारनानै लायो आरो। बेखौ थावख्रिजों लुनानै फिसा फिसायै। दिहुननानै खुन्दुं थुनोमोन।
अ औ
फाय बे दिहुननायफोरखौ जेनेबा सिगां समावहाय जोङो गाबखौ मोननो थाङामोनना। बे गाबखौ जोङो सिगाङाव बर' हिनजावफ्रा गावाबागावनो बानायनानै जायोमोन। गाब गानायाव जाहैबाय।
खुन्दुं लुनानै लुखांनानै जेनेबा मिथिंगायावनो मोननाय फिथाइ सामथाय बिलाइ बायदि फोरजोंनो गाब गानानैहाय खु खौ आलदा आलदा रंनि दिहुननायखौ जों बर' हिनजावफोरखौ। नुनो मोननाय जायोमोन आथिखालाव नाथाय दाथ' बायदि आल आलादा आलादा गाबनि खुन्दुंखौ नुनो मोननाय जासै। बेफोरनि गेजेराव जोङो आङो दा बर'नि गाबफोरनि बागै एसे खोन्थानो सानदों। बर'फोरा गाब गावनो गाव गाब दिहु ननो रोंनायाव गाबफोरानो जादों गोसोम, गोजा, मुगा, मैफ्राइ बेफोर गाबफोरनि गेजेराव गोजायानो मोदान सिननायमोन बिनिखायनो मोदान होनांगौ जाय गोथार हाबायाव बाहायग्रा गानग्रा-जोमग्रा सि फोरखौ गोजा गाबनि आरो आगरफोरखौ गुफुर। गोसोम मुगा गाबा एरोमोन आरो जों गुफुर गाबखौहाय गोथारनि हिसाबै फालि बाहायनाय जायोमोन।
खुन्दुंखौ बे गाब गानायाव जोबोद गोब्राब थारमोन गोजाम गाबा समाव आरो जगारफोरखौ बांसिन गोनां जानायमोन। लावख्रि आमलाय बिलाइफोरखौ देग्लिनानै फेसेवनानै दैयाव इन्दु-इन-इन्दि खुन्दुंखौ सोमनानै दोननानै सानबा गाहामनि उनावसो रुनानै गोसोम गाबा जाखाङोमोन।
गोजा गाबा गोजा गाबनि थाखाय बे एखे रोखोम खान्थिखौनो बाहायनो बाहायो नाथाय गोजौआव म' बाहायनो जेनेबा आं सिगाङाव बुंलांखांनाय बायदिनो जेनेबा फिथाइ बिलाइफोरजों लो गोसे जेथोजों गोमो इन्दि खुन्दुंजों सोमनानै दोननानै सानबासोनि उनाव रुदबनानै बोखाङो अब्ला गोजा गाबा जायो बेबायदिनो बैरा बिलाइजों गोमो गाबा जायोमोन। बे बाय- बे बायदिनो जोंनि बर'आव सिगां समाव ओ-खुन्दुंनि गाबफोरखौ दिहुननाय जायोमोन आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङाहाय दानियाव आलादा-आलादा खालारनि